औ औ नोंथां खोनादों। औ खोनादों।
औ औ दा जोङो मानि सायाव रायज्लायनो होमबा नोंथां?
औ नोंथां ओ दिनै जों रायलायनो सानदों माने बर'नि माखासे फोरबोफोर एबा बर'नि दोरोङारि फोरबोफोर। जायखौ जोङो माने गोदोनिफ्रायनो जोबोर गाजा गोमजायै माने रंजा बाजायै बयबो माने गथ' गथ' थाय सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' बयबो रंजाबोगासिनो दं आरो दाबो रंजायो। औ नंगौ माने बेफोर दोरोङारिफोरबो
जों फोरबो होनबाथ' जोंनियाथ' गुबैनो जोंनि बर'फोरनि बिखा-बिख्लबजों नांजाबनाय होनबाथ' जोंना मोननैखौथ' जों बांसिन फुजियो जोंना जेनेबा मागो दमासि बैसागो बेफोरफोरखौ जों जोबोर फालियो। आरो लोगोसे जोङो आरो कारति गासा बेखौ फालियो जोङो। बे फोरबोखो आरो दोरोङारियाथ' जोंनि धोरोमनिथ' आरो दंबावो जोंनि बाथौ फोरबो बेफोरनो जोंथ' बांसिना बे जों थ' बांसिन बैसागोखौ फालियो। लोगोसे मागो-दमासि बिनो आरो। औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ जागोन नोंथां माने गोबां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों माने गोबां सानख' हायै फोरबोफोर दङ बर'फोरनियावहाय। माने औ बेनिनो माने गिदिरसिन एबा मुंदांखासिन होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागो फोरबोखौनो बुङो।
औ।
औ बे बैसागोखौ माने ओ आथिखालाव गोबाङानो माने सान स्नि सिमहालागै फालियो आरो।
औ।
औ गोदो गोबां सान फालियो खोमा, फालियोमोन।
एह मा माहासे माहासे गाहाम फालियोमोन आरो। गोदो गोदाय जों खोनानाय बायदिबोला एसे नुनाय बायदिबोला जों अ दानसेल' माहासेल लागि
औ औ औ ओ माने बेफोरबायदिनो माने आङो ओ दानफोरखौथ' एकजेक्ट मिथिया। अब्लाबो माने ओ बैसागोनिफ्रायनो जोङो ओ एक थारिकनिफ्राय जागायजेनो खोमा ना बेनि एसे‌ सि जोंनाव जागायोमोन खोमा?
बिदिनो जागाय जों गिबि सानखालि मोसौ बैसागोनि ओ गिबियाव मोसौ बैसागो जायो बिनि उननिफ्राय जों एक एक थारिख खो-
अ मानसि बैसागो नङा होनबा औ नंगौ नंगौ औ बेफोर माने ओ मोस सौ बैसागो खालि थारमाने फुङावनो सिखारनानै मोसौखौ थुखैस्रां-लोबस्रां बेनो माने फथा फुननानै ओ बेखौ मा खासे लाव एबा फान्थाव बायदिसिनाफोरखौ लानानै खुबैनाय जायोमोन ना नोंथां?
अ खुबैनाय जायो इनिफ्राय माला गानहोनाय जायो आरो ओ दु दो जेरै दिग्लिलिथि बिलाइ ओम ओ इनिफा फ्राय आरो मा मोनसे खेंख्रिं बिलाइ ना मा होनो आरो मोखोना बिबार बेखौ लाना बुनाय जायो आरो होमबा। खालि थुखैनाय जायो आरो मे मे मेथाइ खननाय जायो जोंनिया लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे अ
औ बेबादिनो माने ओ बै दिनखालिनो ओ गोबां सुबुंफ्रानो माने ओ‌ मोनस्नि ओंख्रि जायो होनदों आरो मोनस्नि माने बेनिख्रुइ बारा हायोमोन नाथाय माने औ औ नंगौ नंगौ दा गोखा गोखै माने ओ बांसिन ओंख्रिखौनो माने मिक्स खामनानै जायोना।
नंगौना खात ओ मोनस्नि बे माबा आरो जेरै फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं मिक्स खालामनानै जायो आरो।
सेजौ स्निथा होननाय खोनादोंमोन औ नाथाय माने एसेबांथ' ओंख्रि बहा मोननो अ माने मोनो
मोननाया आथिखालाव आथिखालाव बा बांसिन बे बिफांखौ मोनो
औ औ नंगौ माने बेफोरो गोमालांनो हमजोब्बाय ना औ बे औ बा औ औ जे औ जेखियानो जाया मानो मा दा जा ओंख्रि मोनो बेफोरखौनो मोने खनसायनानै सङो बेफोरखौ जानो नांगौ होननानै गोबां सुबुङानो माने फोथायो आरो। मानो होनबा बेखौ माने जायोब्ला बेराम आजारफोरा माने
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ माने बेफोरखौ जायै लोङो बयबो रंजायो बेनि उनाव से थारिख एबा बैसागो मानसि बैसागो खालि माने बेनिफ्राय ओ बयबो मोदाय बावो बेनि उनाव फुजा होयो बेनि उनाव ओ ओ बेबादिनो माने बयबो रंजायो आरो। बेनि उनाव ओ गोबां माने अनसोल लायै अओनसोल आरो सोरबाफोरा माने से थारिखनि सानसे उनाव एबा साननै सानथामसो उननिफ्रायनो माने गामि गामि ओ रंजायो आरो। आरो बयबो
मागि होयो।
गि हैयो माने बेबायदिनो बयबो गथ' गथायाइ बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला बयबो माने गावनि लुबैनाय एबा गोजा गोमो दख'ना गोजा रेगे रेगां फास्रा आर'नाइ आरो हौवाफोरना गामसा आरो गस्ला आरो आथिखालावथ' नोंथां आर'नाइनि गस्ला ओंखारबाय नङा होनबा हौवा
ओंखारबाय ओंखारबाय नोंथां।
खौ माने बांसिनानो गानो आरो मोजांबो नुयो। बेनि उनाव हौवाफ्रा खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बायदिसिना दामजु लानानै आरो सिख्लाफ्रा बेबायदिनो मोने हायला हुइला मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो।
ओरैनो नोंथां ओरैनो बर'फोरा बैसागो समाव आइजोफोरा मोसा थाङोब्ला मा मा गानो गाननायनि।
औ नंगौ नोंथां हागोन माने आङो बेबायदि मोसाया अब्लाबो बो जा नुदों एबा जा खोनादों बेखौ बुंनो सानगोन।
औ।
बेयाव माने आइजोफोरा गिबियावनो बांसिनानो गोमो दख'ना गानो बेनि उनाव गोमो गाबनि दख'ना गाननानै गोजा गाबनि रेगे रेगां फास्रा दं जे बेजों जे मोसायो दा ओ। बेयो माने जिं जिङाव आर'नाइनि आगर थानाया।
नंगौ नंगौ नंगौ
ओमफ्राय ओ आम बोन बेनि उनाव माने जान्जियाव गोथां एबा जा आर'नाइ दंङ गाबनि गोबां रोखोम गाबनि बेफोरखौ लानो हायो आरो। नाथाय बांसिनै गोथां गाबनि आर'नाइ आरो रेगे रेगां गोजा आरो गोमो दख'ना बेनि उनाव ब्लाउस गोजा बेनि उनाव जुदि गोदोनायाव माबा मालाफोर गाननो गोसोबा गाननो हायो आरो आखाइयाव आसान बेबायदिनो माने। गोजा फोथा बेबायदिनो ओ देलायनानै ओंखारोबा बैसागो सानखालि जोबोर मोजां नुयो आरो।
औ
नि उनाव ओ बयबो बुरैफ्राबो बेबादिनो गानो नाथाय गोबां ओनसोलाव जोंङो गुबुन गुबुन गाबनि बा जा गोसो बेफोरखौ गानब्लाबो जेबो नंङा मोजां नुयो। औ जेखियानो जायोमा जेखिनि जेखियानो जाया मानो दख'ना गानब्लानो मोजांनि नुयो‌ आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बिदिनो माने बयबो ओ बयनिबो न'खर न'खर थांनानै रंजायो मोसायो जा ओ नखरगिरिया बा बै नखरनि सोद्रोमाफ्रा जा जानो होयो बेदर। एबा गोबां ओंख्रि औ नंगौ जौ बेबायदिनो बेफोरखौ होनो होयो आरो बे खौबो जाना
नंगोदे ओ अ आरो। जोंनि ब ब बर'फोरनि मोनसे फोथायनाय दं नोंथां। जोंनिया ओ बो बो बैसागोखो जोंनि गोजान गोदान बोथोर हिसाबै जोंङो हमो माने बो सोर जोंनि मालाय गुबुन हारिया जोंनिया गो जानुवारिफोरानो बोसोर गोदान फालियो नाथाय जोंनि बर'फोरा बैसागोखो बोसोर गोदान हिसाबै फालियो आरो जोंनि बेनिखायनो आरो जोंनि मा होनो फोथायनाय दं आरो बैसागु समावनो जोंनिया ओ रानलांलाय बिफां ओ बिलाइफोरा सिरिजोबनायावनो गोदानै खिलिफिनो बिफां लाइफांफोरा गोदानै खिलिफिनो दाउ खौऔआ गाबो मा होनो गोबां जोंनिया माने गसायदो मा बुङो बेखो ओ रि रि रिलेटेद आरो जोंनि बेफोर फोथायनायफोरा
औ औ नंगौ
आरो बो बैसागोनिफ्रायनो जों गासैबो जागायजेनो आरो जों गोदान बोसोर हिसाबै जोंङो आरो जों गो गोदान ओ बे गोदान बोसोर हिसाबै जोङो गोदोरखौ मान बावो गोदो गोदोरफोरनो मान बावनाजों खुलुमनायजों लोगोसे जोङो माखासे ओ मु मुवा बेसा सादबो होयो जेरैबायदि आर'नाइ होयो सोरमा बुरैफोरनो दख'ना मान बावो जोङो बेफोरबायदि गिदिरनो मान बावो आरो जों बैसागो बोथोराव नुनो मोनो गोबाङानो
नों दा थारखौनो बुंदों माने बैसागोनिफ्रायनो बर' फोरा गोदान बोसोरखौ मानियो होननानै नंगौ माने बै ओ बोथोरनिफ्रायनो माने ओ बिफां- लाइफांफोराबो माने सोमखोरै गोथाङै खिलिफिनो राननाय बिफांफोरा आरो दाउ खौवौनि गाबनाय एबा दाउखौऔनि गाबनायनि रिंनायनिफ्राय गोदान माने मोजां ओ मा होनो बेखौ गोजोन जाब ओ माने खिलियो आरोना गोजोन फैयो जों मोनो बेनिफ्रायनो माने गोदान बोथोर होननानै फोथायो आरो
अ आरो जोंनि बे बो बैसागो बोथोरावथ' जों आब आबहावादो लोब्बा थानाय थानानैसो जोङो बेखौ फालियो बे आबहावादो मिथिंगाजों एकदम फोनांजाबनो गो फोनांजाबनाय आरो बे
नंगौ नोंथां
अ आरो लोगोसे जों बैसागोखौ फालियो आरो जों जोबनायथिं थांनानै जोङो ओ जों फायै फायै जोंनि जिथा जोंनि माबा फायगोन जोङो माइ आबाद हाखांनानै मोननाय फिथाइफोरखौ ओ जोङो मागोआव बेखौ रंजा -बाजा जोङो फिथा सौराय बानायना जोङो मागोआव जानायखौ नुयो जोङो। जोबनायथिं न
औ माने नंगौ नोंथां माने मागो होनोब्ला जों बे फिथा सावनाय आलासि फैयोब्ला होनाय बेफोर
अ जोंनि माने ओ आबाद मावनानै मोननाय फिथाइखो जोङो बे मागोआव जायो आरो। मैगं-थाइगं जा जों माइ-माइरं जा बेफोर जों माने रानलायनानै जायो आरो जों बे मागो समाव। जोंनि बर'फोरा
नंगौ आरो बै खाथि गासा फोरबो थमाने जों जा मावदों एबा बेफोरनि फिथखौ फिथाइखौ जाहाथे मोजाङै मोनो। बेफोरनाव माने बेफोरनिनो माने ओ फोथाराव एबा बारिफोराव ओ साखि एबा
आलारि आलारि बाथि सावनाय जायो आरो जों ओ बिमा बि बिमा लोखिखौ जोङो बिमा नि लोखि नि मुङाव जाथे माइया जा ओ जिखुनु मैगं थाइगं बिफां लाइफां जाहाथे मोजां फिथाइ होयो बेखौ जोङो मान होन आसा खालामनानै जोङो। फुजाखौ होयो आरो कथि गासा
नंगौ नोंथां नंगौ।
अ नोंथां। जोंहा स समा जाबोबाय।
जाबाय नोंथां।
अ जों हबा दोनथ'नोसै न।
जागोन नोंथां जागोन।
अ जोङो उनाव रायज्लायफिनोसै ना नोंथां। दे। दे